औ खोनाबाय नोंथां।
औ।
औ खोनादों नोंथां। हेल'। हेल'।
औ खोनादों। जागाय औ खोनादों खोनादों। अ।
होनबा नोंथां ओ जोङो मानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
ओ दिनै जोङो सावरायनायखौ ना आबाद एबा नानि सायावनो लाग्रोजागोन नामा?
औ नानि बागै सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ।
उम। बिदिबा नोंथां ओ नानि मुङै आं एसे जागायदोनि नामा नोंथां?
औ दे।
ओ नाया जाहैबाय जोंनि ओ बिदिनो जाग्रा आदार नङा होनबा नोंथां? बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौनि दिनफोरनिफ्रायनो एबा आबै आबौनि आगोलनि दिनफुनि दिनफुनाय दिननि फोरनिफ्रायनो आरोना।
औ नंगौ।
बा मानसिया गोदोनिफ्रायनो बिदिनो दैमा जिं जिं थाबायनानै बिदिनो नाफोर हमनानै जायोमोन नङाबा नोंथां? बिदिनो ओ ना हमै हमै बिदिनो जिउ खुंबोयोमोन। हयथ' आदारफोर एबा जाग्रा आदारा जुदि गैया बा एबा बेदरफ्रा हजम मोनाखिसैबा आरो ना ओ बेफोरनि ना हमै हमै नि ना हमै हमै बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो मा आबै आबौनि दिनावहाय मा हमनानै जायोमोन आरोना बेखौहाय ओ संनानै एबा सावनानै एबा बा रुनानै जायोमोन नङा होनबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरजों बेखौहाय मा ओ मा होननांगौ बिदिखौ फोराननानै जायोमोन आरोना। बिदिनो ओ सावनानै जायोबा जोङो बिदिनो ओ सिगां सावना जानो थाखाय बिदिनो अर सुनानै एबा बेखौ अरखि खालामनानैहाय मा जाहाथे बे अर रोहो रोहो सो जायगायाव जुदि सावनानै बेयो खामा आरोना बिदिनो नानि मेजेम खौ गहोनो थाखाय एबा मोजां मोननो थाखाय मा जोंनो मा अरखि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? आरो अरखिनि गेजेरजों बेखौहाय मा सावनानै जायो आरोना बिनि रसा ओरैबाइदि गोद जायो आरो बेजों लोगोसे मा बियो बेनाव सु थायो आरो ना बिदिनो मोजां सायख' सायख'यै जानो नांगोन आरो ना। मानोना बेखौ बेदरखौ जेरै- जायो जेरै- बेदर खौ जोङो अग्लियो बेफोरबायदि अग्लिनो हाया आरोना मानो होनोब्ला बेयो सु दङ' आरो जों बेखौ थाल लायै लायै जानांगौ जायो आरोना नाया नायाबो बिदि गोबां रोखोमनि दं आरोना बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै- नास्राय दङ फिथिख्रि दङ एलेंगा दङ' आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि रोखोमनि आरोना बिदिनो ओ ना हमनो थाखाय जोङो मा ओ बोरसि एबा जोङो मा लावथिफोर लानानै ना गिदिर गिदिर खौ बिदिनो दै बोहैबोनाय स्र' स्र' आवहाय जोङो मा लैथो एबा ओ दैमाफोराव जोङो मा बेखौ हमनाय जायो आरो ना। नङा होनबा नोंथां? आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजोंहाय माबाफोर होननो गोसोबा होननो हागोन दे।
ओम आं नानि बाथ्रायावहाय आं बेखौसो बुंनो सानोदि नायाबो जाहैदों मोनसे ओ जोङो जों बेखौ मोनसे आबाद महरै लायोब्ला जों बिनिफ्राय ना ना फिसिनानैबो जोङो मोनसे न'खर सुंथानो हानाय एबा गाव सुंथानो हानाय जों मा खालामनो हायो खामानि मावनानै लानो हायो आरो ओ जोङो ओरैनो ओरैनो समखौ गारस्लायस्लाय बेफोर ना आबादफोरखौ जोङो फख्रि गुवार गुवार मोनसे हा ओ गावनि हायावनोहाय गुवार गुवार मोनसे फुख्रि जावोब्ला जोङो बै फुख्रियाव नाफोरखौ जोङो ओ हमना लाबाय जोङो नास्राय ना गोरि आरो लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि नाफोर दङ जेरैहाय जोङो सा न्दा रौ थाइलेण्ड मागुर बायदि नाफोर खौ जोङो फिनो हायोब्ला बैफोरखौ जोङो माबायाव बाजाराव लांनानै जों मा खालामनो हायो सेल आउट ओ फानहैनो हायो आरो जायनिफ्राय जोङो गावसुंथानो हानाय माखासे गोबां रोखोमनि दोन थाखाफोर मोननो हायो आरो। आरो जोङो मा होननानै बुङो उदाङै उदाङै मोननाय ना गामियारि एबा दैलां बोथोर जायोबा हमना लाबाय जोङो ना ना बोथिया मावा दांग्रा बायदिसिना नाफोरखौ जोङो लकेल ना एबा उदाङै मोननाय ना होननानै जों सानो आरो जायफोर नाखौ जोङो माने बोसोराव खनसेनि बारा मोन जाबाङा आरो मानोना दैज्लां सम जाब्लासो बेफोर नाखौ मोनजायो आरो बैफोर नाफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे जायगायावहाय मोजाङै फिसिनाय आदब ला ओ फिनानै मोजाङै जोङो फालांगि हानाय जोंनाव बे नानिफ्रायबो जोंनाव ओ सुबिदा दं आरो जाय सुबिदाखौ जोङो मावनो हायो आरो बे जाहैबाय मोनसे जोंनि थाखाय ओ जिउ खुंनायनि थाखाय मोनसे गाहाय राहा होननानै जोङो थांनानै थानो
हानायनि मोनसे जोङो राहा लामा खालामनानैबो जोङो लानो हायो आरो जायफोर सुबुंफोरा ओ जायफोर सुबुंफोरा जुदि ओरैनो थायो एबा मा होननानै बुङो लोगो गाव खामानि मावनायजों लोगोसे आलादा मोनसे रोखोमनि खामानि मावनो सानफाबावो आरो बैफोरबायदियाव जोङो माने मा औ औ बैफोरबायदियाव जोङो ब ना फिसिनाय बा नाखौबो जोङो जिउ खुंथाय राहा महरै ला ल हायो आरो मानोना ना नायावहाय मानोना नाखौ जोङो जोंनि सुबुंफोरल' नङा गासै सुबुङानो फ्राय बागै बाहायो जायो आरो सोरबा ओ सोरबा
गावनि आदारजों जाफायो सोरबा ओरैनो जायो सोरबा बिदिनो माखासे ओ जानायनि बुहुद मा होनो सम्फारि महरै लानानै सोरबा गावनि एनारजिनि थाखाय सोरबा सक्ति मोननो थाखाय सोरबा बिदिनो मा होननानै बुङो सुवाद गोथावनि थाखाय जायो बेफोरबायदि ओ जायनि थाखाय जोङो बै बेफोरो जोङो मानोना मा होननानै बुङो जों नाखौ माने नानि जोङो ओ
बाय िरि जोङो खास कास्टमार बायगिरि जोङो गोबां मोननो हायो आरो
नंगौ नंगौ
नङा हमबानोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नोंगौ ओ आरो बे बेफोरनि गेजेरजों मा थांनानै थानो थाखाय नोंथाङाथ ओ होनबा राहाखौ दिहुनना लानो हायो नङाबा नोंथां
औ दे
आरो बेफोरनि गेजेरजोंोङो मा दानि समावबो आरोना बिदिनो ना हाबनानै ओ माने गोदोबोद बिदिनो ना सारै सारै बिदिनो जिउ खुंबायोमोन आरोना हयथ' ओ मावनानै जानो थाखाय मा ओ जुदि राहाफोर मोनाब्ला आरोना जे लायो एबा ओ बिदिनो बायदिसिना ओ ना गावनो थाखाय आगजुफोर लानानै जोङो मा ना हमै हमै बिदिनो जिउ खुंबायमोन आरो ना बेखौ फाननानै जोङो मा फालांगि खालामबो हायोमोन आरोना आरो नोंथाङा द होनदोंङो बिदिनो नानि फुख्रिबो मुवाजों लोगोसे मा बिदिनो जिउखौ खुंनो हायो होननानै नोंथाङा बुंदों आरोना आरो जों मा थानाय समावबो बिदिनो नाव लायै लायै जोंहा मा बिदि लैथो एबा ओ बिदिनो जाहाजफोर लानानै सि फोर लानानै जोङो मा नाखौ हमबानो हमबायनानै ए ना गिदिर गिदिरखौ हमनानै जोङो मा फालांगि खालामनो हायो आर ना मानो होनोबा ओ हमनायजों लोगोसे मा बिसोरो ओ गावनि उथैखौ सुफुंनो थाखाय बिदिनो दाब दाब जायगायावायाव एबा ओ नोगोर सोहोरफ्राव बेखौ लाबोनानै फान फैयो आरोना फाननायजों लोगोसे बिदिनो फेक्टरियाव सोयोमोन बिदिनो नानि जाग्रा बिदिनो ओ फेक्ट'रियाव सोनानै बिसोर मा फेक्ट'रिनि मानसिफ्रा एबा कम्पानिया बे बा मोनसे पेकेटाव सोनानै एबा बिसिबांबा गोबाव इयो जाजागोन दे फिक्स खालामनानै बिखौलाय मा ओ खालामनाय जायोमोन आरो ना। पेकिंग खालामनानैहाय आरो बेजों लोगोसे ओ बेखौ गोबाव स सम एबा ओ नै दान एबा थाम दानसोनि गेजेराव जानो हानाय इदिनो केपासिटि एबा ओ जानो हानाय दंसै आरो ना खालामनो हानाय।
औ औ औ जायखौ जोङो बर'फ
औ औ नंगौ नंगौ बरफ आरो बेफोरनि गेजेरजोंजोंहाय मा औ बेफोरनि गेजेरजोंजोंहाय मा ओ बिदिनो नानि दखान होबायनानै बिदिनो ओ जिउखौ खुंदोंमोन आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा बायो आरोना बिसोरो गुबुन गुबुन ओंख्रिजों जायोमोन जेरै ओ मैथाफोरजों जायो। ओ आलुफोरजों जायो। बेजों लोगोसे ओ मा होनांगौ बेखौहाय बायदि बायदि रोखोमनि ओं इदिनो जोगोनारफोर ओ खुमब्राफोर लावफोर बायदि बायदि रोख खोमनि जाजायो ओ सोरहाबा बिदिनो फराय जायो सोरहाबा बिदिनो ओ बिदै जायो आरोना। आरो बेखौहाय मा सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां हमबायनानैहाय मा गामिनि आइजोफ्रा एबा गामिनि मानसिफ्रा सुबुंफोरा मा बे सोरबा इदिनो लकेल नाफोरखौहाय ओ जेखाइ एबा खबाइनि जेखाइ एबा बोरसि एबा जेखायनि गेजेरजोंहाय जों बिसोरो मा हमबायनानैहाय ओ बिदिनो लाब न'आवहाय ओ अरनि गेजेरजों बेखौहाय फोरानोमोन आरोना। आरो फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ सान्दुंजों सान्दुंआव फोराननोमोन आरोना। आरो बेजों लोगोस जोङो जुदि बियो रानोबा बेखौहाय ओ बयामआव सोनानै एबा बे फार फालांगि खालामोमोन आरोना। मानो होनोबा ना गोराना जोबोद दाम नङा होमबा नोंथां? ओ गोथांनिख्रुइ गोराना ओ दामसिन आरोना गोथाङा बिदिनो नैजौ नैजौ केजिफोर जायोबा ओ गोराना केजियावहाय बिदिनो ओ नै नै बाहागोनि ब्रैफोर जायोमोन आरोना मानोना गोरानि दामा जोबोद दाम मानो होनोबा ओ बियो बिदिनो खस्थ' हिसाबै जेरै ओ थ' लानानै बेखौ फोराननाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेखौहाय मा फाननायनि गेजेरजों बिसोरो मा जेब्ला ओ ओंख्रिफ्राव मा रुनानै बिसोरो जायो आरोना। सोरहाबा जुदि लोमजानाय साजानाय दङबा बिसोरो मा राखांहोनो थाखाय गावनि देहाखौहाय गोख्रों खालामनो थाखाय बिदिनो ना गोराननि बिदैजोंहाय ओ रुनानै बि सोरो मा औ जायो आरोना। बिदिनो आलु होफायोबा थेस गोनां बुस्थुफोर एबा आइजेंफोर हानानै आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ जाला बिदै महरै।
औ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गामिनि सु बुंफोरा जायोमोन आरोना। सोरहाबा बिदिनो ओ बाथोन जायो। फुंनि समावहाय जेब्ला ओ खामानियावहाय थाङिनि सिगां बिसोर रो मा ओंखाम गुदुं गुदुंजों ओ बिसोरो मा ओंखामाव संख्रि होनानै नाखौ बाथोन देनानै एवनानैहाय बिसोरो जायो आरो ना। नङा होमबा नों थां होनबा होमबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे
औ
जागोन दे